हेल'
हेलौ
अ नोंथां।
अ नोंथां मा खालामदों?
थिं फैदोंमोन ओरैनो दसे बेरायनो बेरायनो।
औ ओंखामबाय आंबो जिरायनानै दं। दा लामायावनो
अ
ओंखामफोर जाबाय नामा नोंथां?
ओंखाम जानायालाय जाथ'वाखै दहायनो फैदोंमोन थां
अ आतसा
नोंथाङालाय जाबाय? जायाखै खबरालाय दंथ'यो नोंथां गेजेरावनो खानादों ना ओनथां?
अ औ
नोंथाङालाय माबायदि खबरफोरा?
दं बिदिनो गेजेरावसोय नोंथां। गेजेरावने दं। नोंथांनिआ
आंनाबो गेजेरावनो
आ
ओमफ्राय गायनाय फुनायफोरा बोरै सोलिगासिनो नोंथांमोननिथिं?
गायनाय फुनायफोराथ' बिदिनो दा बाराथ' गायजोबाखै एसे एनै गायबाय ओमफ्राय आमथिनि उनाव गायगोन आरो गाबोननिफ्रायथ' गाबोननिफ्रायथ' आमथिसुवा नांसिगोन नालाय
औ औ औ
बेनि उनाव नांसिगोन उनाव नोंथां मोनहा गायबाय नामा?
जोंहानिया गायनायलाय गायबाय बाहायदोंबावो आरो
आतसा
गायजोबखांबायानो बाहाय दंबावो आरो बेखौ आमथिनि उनाव गायसिगोन
आतसा आतसा
उम
ओमफ्राय नोंथां अखाफोर हादों नामा?
जोंनि जिं अखा हाथ'वाखै खोबदों किनतु हाथ'वाखै आरो
आतसा
ओम नोंथांमोनथिंलाय?
ओ बिदिनो दहाय हादोंमोन दा बेथ' बिदिनो खोमसि खालामलांना दङ
अ नोंथांमोनथिं माइ साइ गायनायाव जेबो उसुबिदा जायाखैबा दैनि दैनि थाखाय
बिदिथ'सुबिदा जेबो गैया गैनायालाय दा अखाफोरबो गेजेर गेजेर हाबाय दं नालाय
औ
बरथमान जेबो प्रब्लेम गैथ'आ नोंथां मोननिजालाय
अ जोंनिथिंबो दैनिलाय इमान प्रब्लेम गैया
आटसा आटसा
दा बिदिनो माबाफोर
मा होनदों नोंथां
नोंथाङा ओरैनो माबाफोर
हेलौ
अ नोंथां खोनादो
औ मा होनदोंमोन नोंथां
नोंथाङा माफोर खामानि मावो नामा
बिदिनो आंथ' बिदि जेबो खामानि मावा ओरैनो ओम दाउनि एसे बिजनेस दं
औ औ औ
दाउ लकेल दाउ फिसियो आङो
अ आरो नोंथाङा होमबा लकेल दाव फियो
औ फियो
औ
ओम
नोंथाङा नोंथाङा लकेल दाउ फिसियो नालाय बेनिफ्राय लकेल दाउनिफोर माबाफोर ओरैनो सुंद'यै बुंफोरनो हागोन नामा जेनेबा माबायदि खालामदोंमोन माबायदि फिसिदों
औ
सुंद'यै फोरमायना होबानो जाबाय नोंथाङा
औ औ आं बिदिनो ओ लकेल दाउखौ थ' बिदि आंना थिनस' थिनस'था दं लकेल दाउआ ओमफाय दा दो दुइ मास जाबाय नालाय
औ
ओमफ्राय आङो फिसायावनो लाबोदोंमोन ओ पिस हिसाब गोलैदोंमोन मासेयाव ओ फर्टिफाइभ केे गोलैदोंमोन
औ औ
ओम बिदिनो दा देरबाय ओ देर केजि दुइ केजि जाबाय
औ
ओम दा बिदिनो फाराम न'आवबो खुलिनानै दोनदों आं फार्मावनो दोनो
औ औ
ओम आदसा बिदिनो नोंथाङाबो माय
दा आं जेबो खालामनाया खालाम थ'आ दा ओरैनो खेलाफोर गेलेयो आङो।
आतसा मा केला गेलेयो नोंथां
आं फुटबला गेलेयो नोंथां
फुटबल ना
अ नोंथां
आदसा आं फुटबलनि बिखय मोननैसो सोंनो सानदोंमोन हागोनना नोंथाङा बुंनो
अ सोंजागोन दे नोंथां
ओ बिदिनो फुटबल खेलायाव खैजोनसे मानसि नांगौ?
दा ओरै नो गासै सल्ल'जन थायो नोंथां ।
अ अ
सल्ल' जननि बिथोराव एगार' जना गेलेयो
बिनिफ्राय बााखि खिया साइडआव थाथ'यो आरो नोंथां
आचसा साबसिथि आर न' आचसा बिदिनो पजिसन फोरखौ खोन्थानो हागोन ना?
अ नोंथां आंङो उम जावगायलाय नोंथां आङो
अ आतसा
हुम
उम
नोंथाङा गेलेनाय गेलेया फुटबल?
आङो बिदिथ' फुटबल गेलेया नोंथां आङो काबादिसो गेलेयोमोन
अ काबादि गेलेयो होमबा नोंथांआ
उम
अ बहा बहा गेलेनो थाङो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन हागोन इदिनो आंथ' बिदि ओ जोंनि आसामनि बाहेराव गेलेनो मोनाखै मोननाया
औ
बिदिनो गपुर साइडआवबो गेलेनो मोन्दों ओमफाय क'क्राझार तामुलपुर बिदि एसे गोजान गोजानावनो गेलेनो मोनदों
औ
उम
औ औ
नोंथाङा एनिफ्राय बेसांसिमावलासे फरायनायमोन नोंथां?
आं नोंथां बाराथ' फरायनो मोनदियासै आङो डिग्रि फार्स्टसिमावनो गारनायसै नोंथां आं एसे न'नि प्रब्लेम जानायनि थाखाय दानलांबाय उम नोंथाङा बिसेसो फरायगोन
आं दासान्दै डिग्रियाव फरायगासिनो दं नोंथां
आतसा आतसा
दिग्रि डिग्रि फास सेम नङा दां सेकेणड सेमाव एगजाम होगासिनो दं
आदसा एकजाम सलिदोंना नोंथां?
आचसा बिदिनो नोंथांमोननाव ओ दैमा दैमाफोर खाथियावनो दंना नोंथांमोनना
अ नोंथां जोंनि गामि खाथियावनो दं दैमा बेखौ पाग्ला दिया दैमा होनना बुङो।
पागलादिया
औ
आदसा बिदिनो दैफोर गाखोलाबायो नामा
औ नोंथां जोंनिथिं दै बानाया अखा एसे हाबानो दैमानि दैया फोथियो नालाय बेनिखाय जोंनि गाम गामियाव बुंसार जोबो आरो
आतसा आतसा होमबा बिदिबाथ' प्रब्लेम जायो आरो न
औ नोंथां जोबोद दै दैलां टाइमाव ओ प्रब्लेम जायो आरो मानसिफोरा बहत थानो बहा मानो आरो जिब जुनार बायदिसिना दं नालाय
औ औ नङ
दै फायबा बहा थांनो बहा मानो
आतसा
बेफोरबायदि जायो आरो नोंथां
आदसा आसा बिदिनो नोंथांमोनाव ओ सरकारनि एसेबा ओ सुबिदा मोनो ना मोना?
मोननायालाय मोनो नोंथां जेरै जानाय लोंनायनि थानाय बेफोरखौ सरखारनिफ्राय मोनो आरो जिब जुनार दोननाय बेफोरखौ मोनो आरो।
आतसा
निफाय
होम बिदिनो गेजेर गेजेर सारभाइ खामफायोबा
औ औ नोंथां। फायो फायो।
आतसा
जोंनि गामियास गताय लोंजोबखायो माने नोंथां। माने औ नोंथां। थाया आरो माने सब गामि न' सब लोमजोबखायो आरो
आतसा होमबाथ' दैयाबो गिदिर फैयो।
औ नोंथां गेदेर फैयो।
उम
नोंथांमोनथिंथ' दैबाना ना जाया खोमा नोंथां।
बिदि गैया जोंनाव ओ दैमाबो इदि खाथियाव गैया नालाय।
अ अ अ
दै इदि जाया। ओरैनो लामाफोरावलाय अ अखाफोरनि दैयानो एसे बुंसारो। थांनाय लामा थायाबा बेनोसै।
औ
ओरैनो नोंथाङा मायबाफोर डिफेन्सनि लाइननि एप्लाइफोर मायबाफोर खालामदों नामा?
अ नोंथां खालामनायालाय खालामदों। जेरै आस साम पुलिस फरेस्ट एस सि सि बेफोरबायदिखौ अनलाइन खालामना दोनदों।नाथाय डेटआ ओंखारथ'आखैना नोंथां।
अ अ नोंथां।
खालामना दोनदों आरो
आतसा आतसा मोन अह
उम नोंथाङालाय?
आंबो बिदिनो पुलिसफोरनि इनिफाय बे फरेस्टनि खालामदोमोन।
अ अ।
जेदाव ओंखाराखै नालाय उम।
थाङा ओरैनो रानिंखौ माबायदि खालामो एसे सुंदयै फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन हागोन। बिदिनो आङो उम मरनिंआव फाइभ थारटिफोराव खालामो। बेनिफ्राय मोनायाव ओ उम फर फरटिफोराव खालामो आरो।
औ औ।
बिदिनो।
उम औ नोंथाङा बेफाय जेरै फिल्डाव खालामो ना ना रड रानिंआव खालामो।
आङो फुंनिखौ रड रानिं खालामो इनि ओमफाय। फिल्डाव खालामो।
अ अ। नोंथां मोजाङानो ।
नोंथाङा।
आंबो बिदिनोसै नोंथां ओ बेलासि फुटबलबो गेलेयो नालाय।
औ औ।
थांनानै रानिं खालामो बिनिफ्राय फुङाव थाङो आरो। रानिं खालामनो।
आतसा आतसा। उम। दाफोर बिदिनो रानिंफोराबो मोजां सलिगासिनोबा।
अ थां गै साननैसो जिथिया बिदिनो अखा हाबाथाय नोंथां फिलाव। बेखायनो अखा हाबाथाय खालामा ओरैनो सान्दुं दुंबालाय खालामो।
आतसा आतसा।
दायो साननैसोआ अखा हागासिनो दं बिनिखाय खालामथ'नो हायाखै नोंथां।
आतसा।
उम।
ओम। बेनो नोंथमोनहा न'याव सोर दं?
जोंहा न'आव गासै साबा दं नोंथां।
साबाना
औ नोंथां
सोर दों खोन्थाजागोन ना?
औ नोंथां। जोंहा आइ आफ आफा दं इनफ्राय आब' सासे ओमफ्राय आबै सासे दं नोंथां ।
आतसा आट
नोंथाङालाय
बिदिनो जोंनियाबो आइ दं आफा दं ओमफ्राय आं ओमफ्राय आबै सासे दं ।
अ औ औ।
औ औ नोंथांलाङा इनफाय न'आव गाैबो मोजां जोब्बा नोंथां?
उम बिदिनो गेजेरावनसै नोंथां। नोंथांमोना?
जोंहानाबो बिदिनो गेजेरावनो दंसै।
आतसा
उम
ओम नोंथाङा दा न'आव थांथारसिगोन सम जायाखै नामा?
नोंथां आं दा नै दसे थाबावनोसै बेनि उनाव आं थांसै न'आव ।
आतसा
दा थांनो जासि सिगां थाङो दसे थाबावनानै थांसै आरो
आतसा आसा। बिनो गरमफोराबो सोलिगासिनो ।।
औ नोंथां बिदिनो गरमखौबोथ' आरो मा बुंनो
औ
बो दङ नालाय बेनिखायनो जोबोद । गरम जायो आरो सानाव।
अ आटसा एबे साननैसोआथ' एसे सान्दुंङा बारा नुफ्लोमाखै आरो ना नोंथां
औ नोंथां ए साननैसोआ बारा एमान गैया गैनायालाय
उम अखानो खोबेद थादों नालाय
ओम अखायानो होबगासिनो दं नै दाबो अखा फैसिगोन खोमा नोंथां
औ औ अखा खोमसि खालामदों होनबा
औ नोंथां अखा ससथि खालामना दं
हादसा आदसा